हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां?
हेलौ
औ हेलौ
औ
ओ गोजोन फुंबिलि नोंथां ओ नोंथांखौ कल हरनाय जाहोनानो जाबाय आं मोनसे गोनां आयदानि सायाव खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो नोंनि बेसेन बेसेन गोसा समखौ होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
बे आयदायानो जाबाय सोलोंथाइ सोलोंथाइथ' जोंनि ओ सुबुं माहारिनि जोबोर गोनांथाव मोनसे खामानि नङा होमबा नोंथां
औ।
बै सोलोंथाइ ओ बै सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों जोंनि जिउआव ओ सोरां लाबोनो हायो एबा जों जा रोंगौ फोरोंनांगौ खामानि दं बैफोरखौ रोंनो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ गोदो गोदाय सोलोंथाइनि थाखाय जों बारा बेब'स्था एबा थि गैयैनि जाहोनाव गोदो गोदाय बारा गोरों सुबुं गैयामोन नाथाय दानि जुगाव मबाइल कम्पिउटार बायदिसिना इन्टारनेटनि आगजु ओंखारनानै जों ओ सोलोंथाइखौ ओ माने फुरा थि मोनजोबनो हादों नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ फरायसालियाव जा सोलोंथाइखौ जों मोनजोबनो हाया बै सोलोंथाइखौ जों दा इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ न'खराव न'खराव थानानैनो ओ एबा जनानैनो जों ओ इन्टारनेट नि गेजेरजों बै सोंथिफोरखौ मोनोनि सोंथिफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
बै सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो ओ सासे सुबुङा ओ गियानि एबा आखलखौ मोजां खालामलांनो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ सोलोंथाइयाथ' बायदिसिनानि ओ आबाद मावनाय ओ फालांगि खालामनाय बेफोरनि बागैबो जों सोलोंथाइ लानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
बै सोलोंथायाइयावनो जों ओ जोंनि आबाद मावनांगौ ओ आबादखौ बोरै सामलायलांनांगौ बैफोरखौ सोलोंथायाइयावनो जों मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? बै सोलोंथाइ लानानैनो जों जोंनि जिउ एबा जोंनि फिसा फिसौफोरखौ जों गेदेर गोलाव एबा इयुनाव ओ साक्सेस एबा जौगासार जाहैनो हाथों होननानै जों सोलोंथाइखौ लानाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ दाथ' जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जों ओ जोंनि जिउआव जा जा सोलोंनांगौ बैफोरखौ, मोनजोबनो हानाया गोब्राब नङा होमबा नोंथां,
औ नंगौ
नाथाय बेनि अनगायैबो जों, जोंनि न'खराव थानानैनो ओ गेदेर गोलावनि ओ खोथा मानिनानै खोथा बाथ्रा मानिनानै जों ओ गावनि जि गियान एबा आखल आखुखौ जों मोजां खालामलांनो हायो। बेनि गेजेरजोंनो जों सोलोंथाइखौबो लाफायोब्ला। जों जोंनि जिउआव साबसिन आरो गोग्गाथाव खामानि मावनो हागोन नङा होमबा नोंथां? बेनि अनगायैबो सोलोंथायाइयाव आरो गोबां मुखुब जानाय मानसिफोर नुनो मोनो, बै सोलोंथाइखौ लानानैनो जों ओ जोंनि जिउआव एबा बुहुमाव गोबां मानसिखौनो ओ गेदेर एबा मुंदांखा जालांनाय नुनो मोनगासिनो दं नङा होमबा नोंथां।
औ
बै सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो खायफाया गेलेमु गेलेलांदों खायफाया, फालांगि एबा आबाद मावलांदों। बैजों मोननाय बै मोननाय रांजोंनो जों फरायसालियाव थांनानै, ओ बै रांखौनो बाहायनानै जों सोलोंथाइ लाहैगासिनो दं नङाबा नोंथां,
औ
ओ, सासे सुबुं ओ खायसे सुबुंनो, सोलोंथाइखौ नांथारगौ बै बै सुबुङा न'खराव थानानै गावनि जा रोंगौथि बैफोरखौ मोनजोबनो हाया। मानो होनब्ला बै मानसिया ओ खायफा सुबुंनि बाथ्राखौ बुजि मोनजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां, ओ फरायसालियाव थांनानै, जों जा रों रोंनांगौ जा खामानि, मावनांगौ जा आखल आखु फोरोंनांगौ बैफोर खौ जों फरायसालियाव सोलोंथाइ लाहैनानै, जों बै गियानखौ आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां,
औ
बेबादिनो बै सोलोंथाइनि गेजेरजों जों सुबुं माहारिखौ दावगालांहोनो गावनि फिसा जौ माहारि सुबुं माहारिफोरा ओ दावगालांनो हायो आरो ना नोंथां।
औ।
ओ बिब्दियाव ओ सोलोंथाइनि बागै नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो। नोंथांङाथ' आंनो दाबावैसो गोबां खोथा फोरमायलांखांबाय। थेवब्लाबो आं एसे फोरमायना होबावनोसै।
औ।
सोलोंइथाया जोंनो सुबुंनि जिउआव गो माने जोबोर गोनांथार मानो होनबा। जों सासे सुबुं सोलोंथाइ थानाय आरो सोलोंथाइ गैयैनि गेजेराव जों। गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। नोंथां जेरैहाय जों दा सोलोंथाइ थाब्ला माने गेदेर उन्दै। गासैखौबो जों माने मान बाउनायाव मान माने जों। सनमान होयो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय दा जों। खायसे सुबुंफोरा ओ, फोरों माने सोलोंथाइ गैयिनि गेजेरजों माने गेदेर उन्दै जेबोखौनो मोनथिया। माने गाज्रि राव बाहायो बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां। जों दा सोलोंथाइनि गेजेरजों जों बायदिसिना माने ओ मा होनो गियानखौ मोननो हायो।
औ।
ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दा जों ओ बायदिसिना।
ओ गेलेनायनि बागै सोलोंनो हायो आरो जोंना बेफार फालांगि एबा बिजनेस बेफोरनि बागैबो जों सोलोंनो हायो। आरो आबाद मावनाय साइन्टिस्ट डक्टर इन्जिनियार। बेफोरबायदि। जेरैहाय दा जोंना सोलोंथाइनि गेजेरजों डक्टर जानानै गोबां सुबुङानो बेमारि सुबुंफोरखौ बासायलांङो नङा होमबा नोंथां।
औ
बेफोरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जानो हादों नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो गुबुन फारसेथिं। सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरा ओ जेबो माने सानस'नो हाया नङा होमबा नोंथां।
ओ औ
उनखौ माने नायनो बानाय माबानाय रागा जोंनाय बेफोरो बांङो फैयो नङा होमबा नोंथां।
औ।
आरो सोलों जों दा गेलेनायनि बागै सोलोंनानै जोंङो मोजांङै माने माबायदिहाय गेलेनांगौ माबायदिहाय जों गुबुन सासेनो माने बलफोरखौ हरनांगौ। माबायदिहाय जों माबेथिं थांबा माबायदि। जागोन बेफोरखौ जोङो मोजांङै सोलोंनानै लानांगौ आरो आबाद मावनायनि बेलायावबो जोंहाय दा माबायदिहाय आबादखौ मावनांगौ जोंहा माबायदि। बिदिहाय मा होनो हासार होनांगौ माबादिहाय ओ समाव गायनांगौ माबादिहाय समाव आबादखौ हानांगौ। बेफोरबायादिनो जों आबादखौ माने आबादनि बागै जों सोलोंनो नांगौ नङा होमबा नोंथां। बेफोरो सोलोंनायनि गेजेरजोंनो जों दा आबादखौ मोजाङै मावनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ
ओ आरो मा होनो जेरैहाय दा ओ साइन्टिस्फोराबो बेफोरबो दा सोलोंनायनि गेजेरजोंनो माने गावनि जिउआव रोंगौथिखौ माने दिन्थिनो हायो जेरैहाय दा साइन्टिस्टफोरा गोबां गोबां माने ओ बेलेग बेलेग ग्रहफोराव दा थांलाय फैलाय खालामामबाय थानायखौथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ आथिखालाव। आथिखालनि जुगा जोबोद सोलायबाय नङा होमबा नोंथां गोदोनि जुगनिसिम। जोब जुगनिफ्राय। बे साइन्टिस्फोरानोबो बैफोर सोलोंनायनि गेजेरजोंनो बैफोर ग्रह' बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन ग्रहफोराव थांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमब नोंथां आरो इन्जिनियारफोराबो दा माबायि हाय दालां बानायनांगौ माबादिहाय न' बिल्डिं बेफोरखौ बानायनांगौ बेफोरनि बागै बिसोरो सोलोंनायनि गेजेरजोंनो हायो जेरैहाय माबाददि ाबाददिहाय खालामबा माबाददिहाय जागोन माबाददि माबादि मोजां बुस्थु एबा मुवाफोरखौ बाहायब्ला माबायदिहाय दालां एबा न'फोरा गोख्रों जागोन आरो माबादिहाय माबादि लांनांगोन बेफोरनि गेजेरजोंनो जों नु मोन नङा होमब नों
औ औ
जेरैहाय दा जों गारि मथर गोबां नुदों जेरैहाय दा मटर गारिफोर ट्रेन एर'प्लेन मबाइल बेफोरखौबो जों फरायनायनि गेजेरजोंनो बानायनो हादों नङा होमब नोंथां
औ औ
जों फरायनायनि गेजेरजों सुबुंफोरा गोबां गोबां माने देरहासार जालांनो हादों
औ
जों सुबुंफोरनि जिउआव
औ औ
दा जों बेफार फालांगि खालामनायनि आयदायावबो जोंहा दा माबायदिहाय बेफार फालांगिखौ खालामनांगौ माबायदिहाय माने जाय सुबुङा बायनो फायो बेफोरखौ बेसोरखौ जों माबाददिहाय सनमान होनांगौ बेफोरनि बागैबो एसे एला माने जों सोलोंनानै लानांगौ बेफार फालांगि खालामनायनि बेलायावबो नङा होनानो नोंथां दा जोंना समाबो जाना फैलायबाय दा नोंथांजों रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिबाय आरो नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय
औ गोजोन्थों नथां
बे गोजोन्थों